हेल' अ खोनादों नोंथां
गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम आंनि हिसाबै ओ हामलायथिखौ जासिग्रोनाय जाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां। दा नोंथांङा मा खालामनानै दं दा?
आं ओरैनो दं। नोंथां नोंथांजों आङो फंनैसो बाथ्रा सावरायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां हागोन दे बुंनायसै मानि सोमोन्दै जों
आंनो कल खालामनायखाय आं बेखौ गोसोखांनाय जाबाय दा नोंथांङा मानो कल खालामदोंमोन बेखौ उनाव फोरमायबानो जाबाय नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां नों मानि सोमोन्दै सानगासिनोमोन ओरैनो
नोंथांङा आथिखालाव माखौ फोरमायनो साबसिन मोनदों?
अ जागोन दे। होमबा नोंथां आंङो नों खोनासंदो आंङो फोरमायलांसै नोंथां। ओ आथिखालाव जोंहा जोंनि सांग्रांथि ना जानाय आदारखौ सांग्रांथि लाखिनांगौनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायना होनो सानदों? दा नोंथांङा खोनासंबानो जाबाय। ओ जोंङो गिबि गिबियावनो मा खालामनांगौ जानाय आदारखौ जोंङो बिसिबां देहानो बेसेबां मा नांगौ मा नांङा बेखौ जोंङो मोनथिग्रोनांगोन। दा जेरै नांगौ मुवाफोरा जाहैबाय जों कार्बहायद्रेट। प्रटिन्स ओमफ्राय जोंनो गोबां। मिनारेल्सफोर नांगौ जायो आरो खनि मुवाफोर नांगौ जायो जोंनि देहानोबो। -' थाखाय जोंङो थि समाव मोजां आदार जानांगोन। होमबासो जोङो बेखौ मोजाङै आबुङै मोनफुंनो हागोन नोंथां। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जों फुंनिफ्राय लानानै मोनासिम मा जायो बेनि बे ओ नोंनि मोननांगौखिनि जिनाखि खनि मुवा बा नोंनो देहानो नांगौ जानाय बेफोरो बे सानसेनि जानायनि सायाव सोनारो आरो नों दा दा नोङो गिबि गिबियावनो मा खालामगोन फुङाव एस एनै एक्सारसाइस खालामनानै ओ खारनाय बा नोङो देहाखौ एसे ओम गुदुं खालाम मोजां दै लोंनानै लानांगोन दा दै लोंनानै नोङो दैखौ खनसेनो लोंबा जानाय नङा नोंथां। दैखौनोङ एसे एसे लोंनो जिरायनानै मोजाङै लोंनांगोन आरो नोंथां खमैबाबो नों गिलाससो लोंनो हायो बा गिलासेोनि एसे बारा लोंनो हायो। बेबायदि आरो नोंथां दा दैखौ नोङो लोंनानै लानानै। माखासे नोङो फुङाव फुङाव जाग्रानि थाखाय नोङो दाउदै दाावदै रुनाय बा थालिर मा बुट गोथां बा सब गोरा बे सबाय सोमनानै दोननाय बेफोरखौ नों नोंथाङा जानो हायो बेफोरखौ जायोब्ला नोंथाङा गोबां रोखोमनि प्रटिन कार्ब'हायद्रेटस खनिमुवा देहानो नांगौ जानायफोरखौ मोनफुंनो हायो नोंथां दा बेखौ जानानै लानानै नोंथाङा दसे उनाव दै लोंनो हायो दै लोंखांनानै नोंथाङा आरोबाव। जानायनि थाखाय नोंथाङा मोजां मोजां मैगं लाबोनो हायो जेरै फालें मैगं कबि मैगं मैथा मैगं बेबायदिनो मैफ्रायाय मैगं जाय मैफ्राया जोंनि देहानि थाखाय थाखाय बा नोंनो नोंनि थैनि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे भिटामिन होनो हायो आरो नोंथां। दा बेबायदिनो गासैबो बिलाइ हारि मैगं बा थाइगंफोरा जोंनो नांगौ जानाय देहानो नांगौ जानाय प्रटिनफोरखौ बा भिटामिनफोरखौ सुफुंनानै बेखायनो नांगौ बे बिलाइफोरखौ जानो हायो नोंथाङा आरो लोगोसे नोङो जुदि ओंखाम जायाब्ला फुङाव रुथिबो बाहायनो हायो नोंथाङा जाय रुथिया देहानि थाखाय मोनसे मोजां प्रटिन होनो हायो बेखौ जाखांनानै नोंथाङा उनाव नों जिनैसो बाजि बा जिसे से बाजिसोआव नोंथाङा ओंखाम जाफिननो हायो दा ओंखाम जानायाव नों नथाङा एसे नाबो जानो ना बा बेदरफोर जादेरनो हागोन नाजायोब्ला नोंथाङा नांगौ जानाय देहानो नांगौ जानाय मेजेम बा प्रटिनखौ मोनफुंनो हागोन नोंथाङा नाया नोंथांनि मेगन नोंथांनि थै नोंथांनि मेलेम बिनि थाखाय मोजां खामानि मावो बेनिखायनो नाखौ जानायाबो जोंनि देहानि थाखाय गोनांथार आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जों जाबावनो हायो थैनि थाखाय। गोजा बेदर होनो जों। जायखौ इंलिसाव रेड मिट होननानै बुङो बेखौबो नोंथाङा जानो हायो। बेखौ जायोब्ला जोङो खनसेनो ओ एसे गोख्रैयै जोङो भिटामिनखौ मोननो हायो नोंथां। दा बेफोर गासैखौबो नोंथाङा जानानै देहानो नांगौ जानायखौ सुफुंनो हायो। दा बेखौ जाखाङोब्ला जोङो दसे आराम जिरायनानै ओ थानो हायो ओमफ्राय दसे उनाव नोंथाङा जुदि एसे देहाखौ रेस्ट लानो लुुबैयोबा लानो हायो। बेनि उनाव बेलासिनि जानाय आदार जाबावनो हायो नोंथाङा। बेलासिनि जानाय आदारफ्राव जेरै मोजां फिथाइ सामथाइफोर जेरै दालिम आफेल नासपथि आंगुर किसमिस बैफोरबायदि जिनिसखौ जानो हायो नोंथाङा। बा बेफोरखौ बेफोरनि अनगायैबो नोंथाङा दड्राय फ्रुइटस जायखौ जों गोरान फिथाइ होननानै बुङो बेखौबो जानो हायो नोंथाङा। दा बेफोरखौ जायोब्लानो नांगौ जानाय बा देहानो नांगौ जानाय भिटामिन्सफोरखौ मोनफुंनो हायो आरो नोंथां। आरो बिनि उनाव जों मा खालामबावनो हायो मोनायाव मोनानि जानाय आदाराव जोङो ओरैनो इसे ओंखाम लानानै रुटि मोननैसो लानानै ओ ओंख्रै सिम्पोल ओंख्रै ओरैनो सरासनस्रा ओंख्रि लानो हायो बेयाव मोनायाव जानाय आदारखौ। बांद्राय बेदर ना बेफोरखौ जानो नांलिया। दा इसे सरासनस्रा ओंख्रि दालिफोर बा माबा मोनसे मैगं मैगंनि बिलाइ बेफोरखौनो नोंथाङा जानो हायो। ओमफ्राय जाखांनानै नोंथाङा हराव उन्द उन्दुनायनि सिगां बा ओंखाम जाखांनायनि उनाव आधा घन्टा बा थामजि मिनिट सो उनाव मोनानि आदार जाखांनायनि थामजि मिनिटसो उनाव नोंथाङा गाइखेर गिलासे लोंनानै बेबायदिनो देहानि नांगौ जानाय आदारफोरखौ मोनफुंनो हायो आरो बेबायदिबानो नों नोंथांनि देहाया थाजिम आरो मोजाङै जोर गोन नोंथां बेखिनियानोसै नोंथां। दानिया आं नोंथांनाव औ नोंथां। नोंनि आं नोंथांनियाव मोनसे बाथ्रा सोंनो लुबैदों खि नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै निसय एसेबाबो मोनथियो खोमा।
औ नोंथां आं नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै आङो फोरमायलांनोसै।
औ दे फोरमायनोसै नोंथां।
हादर दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। मानो होनोब्ला गिबियावनो हादर दावबायनाया जोंखौ जोंनि गोसोखौ गोजोन होयो। जों गोसोखौ गोजोन होनो थाखायनो जोङो दावबायो गिबियावनो। बे दावबायनायनि गेजेरजों जों मिथिंगानि गुबुन गुबुन बिफां-लाइफां, दैमा-दैसा, हाजो-हाला, हाखर, बिलो-बिलोमा लैथो-लैथोमा नोगोर सोहोर बायदिसिना हालुरारि महरफोरखौ जोङो नायनो गोसो जायो। गिबियावनो आरो बेफोरनि अनगायैबो बै जायगानि सुबुंफोरनि थानाय जानाय बिसोरनि राव हारिमु बेफोरनि सोमोन्दै गियानबो मिथिनो लुबैयो दा बुंनो थाङोब्ला दावबायनाया जोंनि थाखाय जोंनि गोसोखौ गोजोन होयो आरो बेजों लोगोसे बै जायगानि गुबुन गुबुन बिथिंनि गासै बिथिंफोरनि जोंनो गियान आरजिनायाव जोंनो गोख्रों मदद होयो बेफोरबायदिनो जेरै बै जायगानि हारिमुनि सोमोन्दै जों मिथिनो हायो बिनि रायजलायनायनि सोमोन्दै मिथिनो हायो बिदिनो आबाद मावनाय फालांगि न' बां लुनाय बेफोरनि गासैबो गाननाय जोमनाय गासैखौबो जोङो बेनिफ्रायनो बुथुमनानै लानो हायो आरो जुदि बै जायगानि माखासे गियान बेफोरखौ नोंङो नोंनि सरासनस्रा हाबाफारियाव बेखौ बाहायनो हायो जेरै बेबादिनो गुबुन गुबुन माखासे समाजारि सोलाय सोल'आ जानो हायो जेरै हमनानै लादो बबेबा मोनसे जायगाया साखोन सिखोन नङाब्ला एबा गावनि जायगाया साखोन सिखोन नङाब्ला गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै बै हादरनि साखोन सिखोन बेखौ सोलोंनानै लाबोयोब्ला बियो गावनि जायगाखौ साखोन सिखोन खालामनो गोसोआ बोदोर जागोन नोंथां बेबायदिनो जोङो बेबायदि दावबायनायनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि समाजखौ फोसाबनो हायो जोंनि न'खरखौ फोसाबनो हायो बेबदिनो जोङो जोंनि माखासे समाजारि थासारि बेफोरखौ जौगाखांहोनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि समाजाव गोजोननायबो लाबोनो हायो बेबायदि हादर दावबायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे फालांगियारि हाबाफारिफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो आबाद मावनायखौ सोलोंनानै लानो हायो दाबसे हादराव थांनानै बै जायगानि आबाद मावनायनि सोमोन्दै सोलोंनानै फैयोब्ला बै आबाद मावनायखौ जोङो जोंनि जायगायाव बाहायनो हायो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो सोलोंथाइ सोलोंथाइ आरो
देहा फाहामथाय बेफोरनि सोम ओ बेफोरनि सोमोन्दैबो जोङो गोबां गियान बुथुमनानै लानो हायो बै जायगायाव थांनानै बैफोरनि आबाद मावनाय एबा
देहा फाहामथायनि सोमोन्दै जोङो मोजाङै गियान बुथुमनानै लानानै जोंनि जायगायाव बेखौ जोङो बाहायफैनो हायो अब्ला जोंनि जायगाया जौगाखांनो लायो बेनि थाखायनो गुबुन गुबुन मानसिफोरा हादर दावबायनायखौ जोबोद मोजां मोनो आरो हादर दावबायनो लायो बेबायदि हादर दावबायनायनि जुनैनो जोंनि जायगाखौ जोङो जौगाखांहोनो हायो दा हादर जौगानायनि हादर दावबायनायनि सोमोन्दै जोङो गोबां बाथ्रा बुंनो हायो गोबां बाथ्रा रायज्लायनो हायो नोंथां दा समनि आंखाल आङो बेखिनियावनो आंनि हादर दावबायनायनि जिबायदि रोंगौथि बेखौ आङो नोंथांनो फोरमायनाय जाबाय। दा बेखिनियानोसै नोंथां।
बेबायदि फोरमायहरनायनि थाखाय नोंथांनो, खोनादों नोंथाङा? फोरमायहरनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां। दा आं सानो बा आसा खालामो जोङो हादर दावबायनाया जोबोद गोनांथार जोंनि थाखाय दा नोंथांनिफ्राय खोनानो मोनबाय जे हादर दावबायनानै जों गुबुन हारिनि राव गुबुन हारिनि हारिमु गुबुन हारिनि थानायनि माबायदि बिसोर थायो बेखौ जों सोलोंनानै लानो हायो। दा बेनिखायनो आं सानो नोंथांनि फोरमायनाय लेखा जोङो हादर दावबायनाया जोबोद गोनांथार होननानै दा बेखिनिखौनो होननानै जों दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
गोजोननाय थाबाय नोंथां बेखिनियावनो दोन्थ'नाय जाबाय।
नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंथां दे होमबा नोंथां बाय।